हेल' औ नोंथां खोनादों नोंथां
अ अ अ खबर मोजां ना?
मोजांङैनो दं। नोंथां नोंथाङालाय?
दङ आंबो मोजाङानो।
अ दायो मा खालामगासिनो नोंथाङा?
दायोथ' ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
अ दङ आंबो जिरायनानै जिरायनानै दङ आंबो बारियावनो।
अ अ अ
ओम बे नोंथां दिनै एसे जेरै जोंनि ओनसोलनि जे बर' गामिफोरनि बारिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा नोंथां?
अ नोंथां जायो।
अ दे नोंथां होनबा नोंथांनिफ्रायनो एसे जागायग्रोदो नामा
अ जोंनि बर'फोराथ गोदोनिफ्रायनो जेनेबा न'खर खुंनायाव बा न'खरखौ मोजाङै खुंलांनो थाखाय माने गाव गावहानो माने न'आव बारि खालामनानै लायो बागान खालामनानै लायो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' गामि नुब्लानो बे ग्रोम ग्रोम गय खान्थाल बिदि गायनानै लानाय हुदा दङ बा सिनायखायो आरो बर' गामिखौ गय खान्थाल थाइजौजोंनो। खोनादोंना नोंथां?